आननो
औ नोंथाङा आं दा फ्रियैनो दङ
बिदिब्ला आं नोंथांजों उ एसे गेम एबा खेलानि बागै सावरायनो हागोन नामा
आङो आङो नोंथांखौ मोननैसो सोंग्रोनोसै नामा
औ दे सों
नोंथाङा मा मा गेम एबा खेलाखौ गेलेनानै मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायदो
ओरैनोथ आङो लुदु बेडमिन्टन काबादि बायदिफोरखौ गेलेनानै मोजां मोनो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो आसौ बिसौ अन्थाइ खेला आरो गान्दौला बायदि खेलाखौ मोजां नाङो
औ
आरो नोंथाङा माबे खेलाखौ मोजां मोनो गेलेनानै
औ आं खेला आङो गिबियावनो आङो फुटबलखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो लोगोसे बिदिनो क्रिकेटखौबो मोजां मोनो आरो लोगोसे मब मबाइलावबो जेरै जों दा मबाइलावबो गेम ओंखार ओंखाराखै होमबा जोङो जेरै
आरो नोंथाङाथ' दा मिथिखागौ जानांगौ जोंनि
बर' हारिनिफ्राय फुटबल गेलेगिरि नि मुंखौ हलिचरन नारजारि आरो दुर्गा बर' बिथांमोनखौथ' नोंथाङा सिनायगौ नङा होनबा
औ सिनाय मोनगौ औ सिनायो
बिथाङाथ' जोंनि बर' माहारिनि जानानै गोबां जायगायावनो जोंनि मुंखौ मुंदांखा खालामबाय
औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो जों बर' हारिनिफ्राय थांनाय अंकुसिथा बर' बायदि गेलेगिरिफोरा गोबां
खेला गेलेनानै जोंनि मुंखौ लाखिदों आरो आं सानो जे दानि इयुनाव जाखांफुनाय गथ'फोरा बायदि बायदि खेला एबा गेम गेलेनानै
जोंनि मुंखौ लाखियो आरो नोंथाङाथ' बर'नि मुंदांखा खेला खेलाया मामोनलाय मिथिगौना?
औ नंगौ नोंथां।
बुंनायसाय बर'नि मुंदांखा खेला होननानै बुङोब्ला जों माखौ मिथियो। ओरैनोथ' बर'नि मुंदांखा खेला होननानै बुङोब्ला गिला खेला गेलेनायखौ होनना बुङो
औ।
गोदो गिला खेलाखौ जोबोद गेलेयोमोन। गामि गामि
ओम
नोंथांनि जायगायाव। खेला गेलेग्रा फोथारफोर दं नामा?
औ दोङो नोंथां।
मा मा? खेलाखौ ओरैनो नोंथांनि खाथि खालानि गामिनि फोथाराव गेलेयो?
औ। जोंनावथ' ओरै दा दा दैज्लां बोथोर सफैबाय दा ओरैनो ओरैनो खेलाफोरा जेब्ला ओ मेसें बोथोराव। माइ साय हाखङो अब्ला फोथाराव गथ'फ्रा ओ। जाय क्रिकेट गेलेनाया गेलेगोन जाय फुटबल गेलेनाय गेलेगोन गोबां बिदिनो गोबां रोखोमनि गेम गेलेग्रा गथ' नुयो आरो
औ नोंथां आरो नोंथांनि खाथि खालायाव खेला गेलेग्रा टिमफोर दं नामा?
दङ जोंनि खाथि खाला जोंनि गामियावनो दङ‌। बिदिनो बिसोरो औ क्रिकेट क्रिकेट खेला बिसोरबो गेलेयो आरो
ओरैनो मा मा खेलाखौ बांसिन गेलेयो।
क्रिकेट फुटबल आरो लोगोसे बिदि बिदिनो खारनाय बारनाय बेबायदि आरो।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा गेमखौ बांसिन गेलेयो।
सेंग्राफोरखौ बांसिन फुटबल खेला आरो गथ'फोरखौ बिदिनो बेडमिन्टन क्रिकेट गेलेनायखौ नुनो मोनो
औ।
नाथाय दा दैज्लां बोथोराव फिल्डफोराव दै जानायनि थाखाय गेलेनो हाया।
औ।
मेसें बोथोर फैयो अब्ला गथ'फोरा दुब्लि फोथारफोराव बेडमिन्टन क्रिकेट फुटबल बायदिफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनो आरो होसोलायनाय बायदि बायदि ओरैनो जों खेलाखौ गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखायबो गेलेनांगौ। गोदो खेला दुला गेलेनायनि थाखायनो।
बांसिन बेमार आजारा जानो हायामोन नाथाय दायो खेलाफोरखौबो बारा गेलेबांनि जाहोनाव गोसो गैयै जालांबाय दा नोंथाङा मा बुङो
नंगौ नोंथां बुंनाय नोंथां बुंनाय बायदियानो सैथो नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाया मा मा गेम गेलेसयो ओरैनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हाग गोनदा
ओरैनोथ दा खायसे फोरबोफोराव आइजोफोरा हांसो हमनाय खेला गेलेयो आरो एसे बोराय बैसोफोर जानायफोरा थालिर बिफांङाव थाव गुबै फुननानै गाखोनो होनाय नेम दङ
औ
आरो गथ'फोरनि थाखाय खारनाय बादायलायनाय सगयार खेला गेलेनाय दाउज्ला सौलायनाय बायदि बायदि खेलाखौ गेलेनाय नुनो मोनो आरो खुगायाव सामस लानानै मार्बल एबा नारें लेबुखौ लानानै थाबायनाय नुनो मोनो नोंथांमोननिथिं जायगायाव बिदिनो मोजां फोरबो जाबा मा खेलाखौ गेलेयो
औ नोंथां नंगौ नोंथां जोंनि जागायाव बिदिनो मागो मागो एबा बैसागो फोरबो फैयोब्लाा बिदिनो गोबां बिदिनो दाउ अमा बोरमानि जेरै खेला जायो आरो जेरै थालिर दंफाङाव गाखोनाय दाउ हमनाय आरो बिदिनो खारनाय बारनाय गोबां रोखोमनि खेला जायो आरो
औ
नंगौ नोंथाङा एसे फोरमायदो
ओरै नोथ' जों खेलाखौ बयबो गेलेनांगौ
औ नंगौ नोंथां
खेला गेलेबा जोंनि देहायाबो
जोबोद मोजाङै थायो आरो स्ट्रं औ गोख्रों थायो आरो
गोदोथ' बांसिन गोदो गोदायनि दिनाव खेलाजोंनो बांसिन गथ'फोरा गफबनानै थायोमोन
खेला खेला गेलेनाया गोदो बादायलायनाय बायदिमोन दिनैबो गोबां
उ उम
खेला गेलेनानै देरहागिरिफोरा सनानि मेडेल मोननाय दङ नोंथाङा एसे बुंद
औ नंगौ नोंथां जोङो बिदिनो खेला गेलेयोबा जोङो जोंनि देहायाव बेमार आजार बेमार आजार जानो हाया बेखायनो जोङो खेलाखौ जोङो खेला गेलेयोब्ला जोंनि गोसो गोसोफ्राबो जोबोरैदिनो स्ट्रं जानानै थायो गोग्गोम जानानै थायो बेमार आजारनिफ्राय जोङो गोजानाव थानाय थानो हायो आरो
औ नंगौ
औ आरो लोगोसे जोङो खेलाखौ जोङो जेनेबा गेलेनो नांगौ औ नोंथाङा एसे फोरमायदो
जोंनि हालामनिफ्राय गोबां जाखांफुनाय खेला गेलेग्राफोर ओंखारसोदों
औ नंगौ नोंथां।
जोंखायसेे फोरबोफोर जाबा काबादि खेला गेलेनाय फुटबल क्रिकेट गेलेनाय नुनो मोनो आरो दाथ' फिफा वालर कापखौ नुथाङा मिथिखागौ
औ मिथिगौ नोंथां
बेफोरखौ मानसिफोरा गोबां क्रिकेटफोर जायोबा गोबां गोजान गोजानावबाबो नायनो थाङो
औ नंगौ नोंथां
गोफोरा बांसिन फुटबल क्रिकेट खेलाखौ गेलेनानै मोजां मोनो
औ
बिदिब्ला नोंथां दिनै जोंना समाबो जानानै फैबाय उननि समफोराव मालाबा
मोजाङै रायज्लायसिगोन सावरायसिगोन आ
गोजोन्थों
गोजोन्थों औ साबायखर।